औ नोंथां खोनादों ना? औ औ औ औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो। ओरैनो मा मा मा खालामनाय जादोंमोन
दङ नोंथां दङ दङ नोंथां दा नोंथाङा जे आंनाव फल हरदोंना नोंथां
औ औ औ
बिनि आन्दोआव माबाफोर गोनां खोथा रायलायनांगौ दंमोन नामा नोंथां?
ए औ खोथायाथ' दंनाया दंमोन खोथाया नोंजों एसे मोजां गाज्रि रायलायनो ओमफ्रायायो ओरैनो जेनेबा जोङो एसे मुलि माबा माबि बिनि जों खोथा रायलायनो नागिरदों आरोना आं सोंहरनाय जादों जेनेबा नों माबाफोर मुलि जेनेबा गोदोथ' जों फोथायबोयोमोन ना जेनेबा गोदोममोन दाबो फोथायनायजों दङ जोंनाव माबा माबिनि एसे मैगं थाइगं जायोबा जों मा माबा मोनसे बेराम हामगायो होननानै जों खोनायोना? जोङो औ औ आबै आबौ आबौनिफ्राय जों खोनाबोनाय बा बिमा बिफा आइ आफा बिनिफ्राय सोरबा आदै मादैनिफ्राय खोनाबोनाय बिनि खुगा खुगा सोलिबोनायबा मैगंफोर दंना बेखौ जोंनो आंनो माने आं एसे मिथिनो लुुबैदों। खौ खोन्थालाय नों मा मा मिथिगौ जेनेबा माबा मोनसे र' र' नै माबा मोनसे से मैगं जायोबा नैबे बेमारा हामो होननाय जेनेबा दंना? औ औ औ औ बेखौ औ औ दे फोरमायलांदो।
औ माने जोंनि बर'आव आरो ना नोंथां बर' हारियाव जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि देहा सोलेराव जानाय बेरामफोरखौ सोखानो थाखाय बा बेफोरखौ जोङो फाहामनो थाखाय जोंनि आजै आजौफोरा ओ दखान एबा फार्मासि जायखौ जों दा फार्मासि होनना मिथियो मुलिनि गला मुलिनि गला जायखौ होनो बेयाव थांनानै मुलिखौनो बायामोन माने
औ औ
माने बै समाव बर'नि जोंनि बर' हारिनि आजै आजौ बा बिदा फंबाय मोनहा माखा सानोमोन मुलि जायोबा जोंनि देहाया गाज्रि जायो। बे निस्सय नंखागौमोन उम उम ओमफ्राय बिनि बिनि असिलायै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा मा खालामोमोन नोंथां ओ जोंनि साखाथि फाखाथि जोंनि बुहुम बिखायाव मोननाय माखासे ओ आ लाइफांसाफोर जेरै हा हाग्राफोर बेफोरनि बे फोरनि बागै माखासे गोबां रोंगौथि दंमोन। बि बबेखौ बबे समाव जानांगौ। मा बेरामावबो बेखौ जानांगौ बिदिखौ नायनानै बिसोरो गाबागाव गाबागाव बेरामनि थाखाय बा गाबा गाव गाबागाव लोमजानाय साजानायनि थाखाय बेफोर मुलिखौ बाहायोमोन आरो नोंथां। ओ दा नोंथाङा बेफोरनि मुं आरो मानि खेथ्रआव जोंनि बर' हारिफोरनि सुबुंफ्रा गोदो बाहायदोंमोन बेखौ मिथिनो लुबैदों नामा नोंथां?
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां। बेखौनो आं मिथिनो लुुबैदोंमोन।
अ नोंथां अ बिदिब्ला नोंथां आङो ओ ओ मा होनो थुलुसिनिफ्रायनो जागायसै नामा नोंथां
औ औ जायो जायो मोनफा मोनफा जागायलांदो नों मा माखौ मिथिगौ मोनबासोनि नाम औ औ औ। औ औ
अ नोंथाङाबो आं मिथियै मिथियै जानो हागौ आंनि माबाफोर थालांनायखौ नोंथाङाबो फोरमायना होनो हागोन नों
औ औ औ जागोन जागोन नोंथां जागोन।
जोङो गिबियाव थुलुस थुनो होनसै ना नोंथां? थुलुसियाथ' ओ जोंनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो न खराव
औ थायो थायो।
बिखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा मा खालामोमोन ओ जेब्ला ओ गथ गथया बा सासे सुबुङा गगा मोननानै गारामाफोर गारामाफोर सानाय बा गुजुनाया गुजुनायावथ गारामा सायो ना नोंथां
औ औ
औ बेखौ मा खालामोमोन जोंनि आजै आजौ नि आजै आजौमोनहा ओ बे थुलुसिखौ बेरे मोद दै एसे होनानै ओ अरखियाव ओंखाम संखान्दा अरखियाव गुदुं खालामनानै बे ओ थुलुसिखौ लोङोमोन आरो लोङोबा मा जायो नोंथां बे जोंनि गारामा सानाय बा ओ गुजुनाय बेफोरो हामोमोन होननानै फोथायोमोन आरो नोंथां बेयो औ बियो निस्सय सैथोमोन नोंथां। जोङो बेखौ दासिमबो बाहायनो हायो। बा बाहायो बेयो सैथोआनो। आरो जोङो ओ दायो कक सिराप होननाय ओंखारबाय ना नोंथां बिगियाननि हेफाजाबाव ओ बेयाव नामानो बेना थुलुसिखा जेनबा कखसिराबनि नामानो थुलुसि बिदि थाखाय नोंथां। जायखौ माजों बानायो थुलुसिजों। बा बेरे मोद दै आरो थुलुसि बेखौ लगायनानै ओ रासायनारि मुवा बेसाद माखासे होफानानै ओ खकसिराप बानायो जायखौ जोंनि आजै आजौमोना गोदोहाय नयावनो लानानै बेरे मोदै जों मिक्स माबा खालामनानै गलाय मोन्देर खालामनानै फुदुंनानै गथनो लोंहोयोमोन बा गाव लोङोमोन। आरो आरो बिदिनो गोबां दंबावो जेरै ओ जोग्लावरि
औ औ जोगलावरि
जोग्लावरि खौबो जोंनि ओ आजै आजौफ्रा मा खालामोमोन बेबो गगा मोननायजोंनो ओ बे सोमोन्दो गोनां बेखौ मा खालामोमोन ओ जेनबा जोंनि बर'फोराथ गोबां दावउ फिसियो नोंथां।
औ औ औ औखे
खालामो जेब्ला जायो अब्ला बिनि आथ थिंखौ बिसोर ओंख्रियाव जाफायामोन। ओ ओंख्रियाव जायालासे मा खालामो बेखौ गोजौआव बर'फोरनि ओंखाम संग्रा इसिं नआव गोजौआव उखुन्दै नांनाय जायगायाव आलायनानै दोनोमोन जाहाथे बियो सेवा बेजों मा खालामो बानलु बोरदोन बर'फोरनियाव बानलु बोरदोन बाहायो।
औ औ औ औ औ सिनायखायो।
बेजों जोग्लावरिजों ओमफाय उसुमै एसे होफानानै जायखौ जारि होननानै मिथियो ओमफाय बै दाव आथिं ओ बे दाव आथिंजों मोनसे मोजाङै मोनसे बिदै बानायो ना जायखौ जों दायो इंराजियाव सुप होननानै मोनथियो बेखौ जोंनि बर' हारिनिफ्रा ओंख्रि बिदै होनो आरोना बे ओंख्रि बिद बिदैखौ लोंबा मा जायो जोंनि गारामा जोंनि देहा सोलेर दुंखावो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ।
खावनायजों जोंनि देहायाव जानाय माखासे गुसु गुसु बोथोरनि बा ओ जोंनि देहायाव गुसु गुसु जानायफोरो स्रां जानानै गोलोमदै गगारो आरो जोंनि गारामा आरो जोंनि लोमजानाय देहा जों बेखौ राफोद मोनसे जोंनाव देहायाव बिदि हमदांनो हानाय फैयो नोंथां। अ दा नोंथाङा बे आंनि मोननैसो बे मुलिखौ खोनानानै गोज जोननाय मोनदों ना नोंथां?
औ औ औ गोजोननाय मोन्दों आरो मिथिनोबो मोनबाय जों माबे बेरामखौ जाबा मा बुस्थुखौ जानांगौ बेख औ
अ अ ओ दा ओ नोंथां आंथ' नोंनो फोरमायबायना थां
औ औ औ नों
औ दा नों थाङाबो जेन'बा नों मिथिनाय बेखौ आंनो मोननै मोनथामसो बिनि बाहायनाय बा बिखौ बहा मोनो बेनि बागै फोरमायना होनो हाग
अ औ औ जागोन जागोन नोंथां जागोन आंबो मोननैसो फोरमायनो नाजागोन आंनि मोनथिनायखौ जेनेबा औ औ औ माने नों औ नोंबो नोंबो होन होबाय जों आजै आजौआ जों बाहायबोनाय जे मुलि हिसाबै बेबायदिनो जोंनावबो बर' हारियावबो दङ मोनसे फोथायनाय जे जों माइ हाखांनानै जेब्ला मा होनो नाराया बिदि खाम लेमखांनानै एबा गोग्लैयो अब्ला बै स समाव मोसौ खिनि फाय रज'नाय जेनेबा मानिमुनि होननो ना जोङो औ औ औ बे मानिमुनिखौ जोङो मोसौ खिनि हा हासारनिफाय मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय नङाबाबो जेनेबा दुब्लियाव गारनाय हा रज'नानानै औ। बेखौ जोङो मा होनो खानानै जोङो बेखौ मा होनो माबा एवनानै जाफैनांगौ आरोना जों बेखौ। आलुजों नङाबा माबा मोनसे दाउफोरजोंबो जानो हायो जोङो जेनेबा बेयाव बेखौ जाबा माने उदैनि बेमारा साफा जायो होननानै मिथियो आरोना जोङो नोंथां मोनथिबायना औ औ मानो होमबा उ जोङो उदैफ्राव जोङो माखासे बुस्थु जानाय बुस्थुखौ जों जाफ्लाङोना औ औ औ औ औ बे जानायनि बुस्थु जाफ्लानायाव माखासे दोगोन जायैफोर एबा माबा गाज्रि बुस्थुफोरखौ माने बियो उदैखौ साफा खालामो नो नोंथां मोथिबायना। औ औ औ। औ थांफायो आरो बेजों लोगोसे दंबावो जेनेबा जोङो बेहा जाहैबाय बिफां जेनेबा जोङो निम बिफां होनना मिथियोना जोङो बै नेम बिफाङा औ औ औ बे निम बिफाङा जाहैबाय मोनसे जोबोद मोजां बुस्थुनो बेयो बो जोंनि थाखाय मुलिनि बुस्थुनो औ औ बे निमनि निम बिलाइखौ जोङो खानानै लाबोनानै जों गोथाङै एबा सारायाव थावजों होनानै एवनानै जायोबा बेबो मा होनदों बेबो मोजांनो उदैनि थाखाय बिगुरनि माखासे बेमारफोर थोना मान लुनाय मानाय बे जानायजों ए म ज साफा जायो आरो बेखौ सोरबा मान लुनाय थानाय बे गोनां जोंनियावथ' दा एसे एनैया मानलुनाय बेमार जासै जेरै जों एलारजि होन होनना मिथियो जों इंराजियाव औ बेखौ माने खानानै लाबोनानै दै गुदुङाव ग्लाब ग्लाब ग्लाब फुदुंनानै माने बेजों दुगैनांगौनो खोनाबाय नोंथां औ औ औ औ बेजों दुगैबा माने मोजां जायोनो स्किनाबो ग्ल' जायो जोंखांओनो ग्ल' जानायजों लोगोसे आरो बैयो बिगुरनि माखासे बे बेराम जानो नागिरनाय बेबो स्रां थाङो मानलुनाय एबा खुर लुनाय बेफोरबायदि बेराम जानो नागिरनाया बे स्रां थाङो
अब्लाथ' नोंथां जोंनि गोदोनि आजै आजौनिफ्राय बाहायबोनाय मुलिफ्रा जोंनि दानि बे रासायनारि मुलि बिनिफ्राय अमार जोङो नायनो थाङोब्ला बा रुजुयोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो ओ जोंनि देहायाबो जोंनि मिथिंगानि माखासे मुवा बेसादजोंनो बा बिफां लाइफां बा ओ लाइफांसाफोरजोंनो जोंनि माबाया हामो ना नोंथां अब्लाथ' नोंथां बुंनो थाङोब्ला अब्ला जोङो बै दा जोंनि माबायाव जे दानि रासायनारि मुलिफ्रावदि जोङो गोबां माखासे केमिकेलफोर हो केेल केल होनना बुङो रासायनारि बेसाद होयो अ अब्ला जोंनि देहाया बै मुलि जों जोंनि लोमजानाय हामगोन बे थि जोंनाव माखासे
बेमारफोर जेनेबा औ औ औ औ नंगौ नंगौ खंख्ला मानि खालामनाया माने खालामायो हानद्रेद पारसेन्ट खालामखायो नों बांद्राय औ मुलि नों बांद्राय बाहायबा माखासे सिंनि अंग'फ्रा डेमेज जानो नाजायो बो हमलाङो औ बै समाव जोङो जेनेबा बै रासायनारि बिगियाननि मुगाजों गोदान मुगानि दिहुननाय मुलिफोरखौ एसे दोनथ'नानै जों बेबायदिखौ बाहायनो हायो आरो ना जोङो जेनेबा बिगुरनि बेराम जानाय जेनेबा नोंथाङानो बुंदों गगा मोननायाव जों बाहायनाय खब सिराप हिसाबै जों बाहायनो हायो थुलसि ओमफ्रायो बैयो बेरे मोदैजों लोंनाय बेफोरखौ जों बाहायनो हायो आरो बैसोर मुलिखौ दोन्थ'नानै
अब्ला नोंथां जोङो बेफोरखौ दोन्थ'नानै जोङो अब्ला जोंनि गोदोनि आजै आजौ बाहायनाय मुलिफोर बेखौ बाहायनायखौ जोङो सुरु खालामफिननांसिगौ जों फिन खेबसेबाव आरो जागायफिननांसिगौ ना नोंथां जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंजों बेफोरबादि जेन'बा जोंनि गोमालांनो हमनाय माखासे मुलिफोर बेफोरनि बागै रायलायनो मोननानै ओ आसा खालामो फिन नोंथांजों खेबसे आङो इयुनाव बिदिनो जोंनि बर'नि गोमालांनो हमनाय माखासे मुवा बेसाद बा जोंनि बाहायबोनाय बेसादफोर बेफोरखौ रायलायबावनो मोनगोनखौ आं आसा
औ औ रायज्लायनो मोनगोन निससय मोनगोन जों नों नों मिथियैखौ आं मिथिनाय नों बुजियैखौ आं बुजिनाय बेफोरनो जाहैबाय जोंनि रायलायनायनि गेजेरजों एसे गियान आरजिनो बुजिनानै लानो हायो बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा आदब जाहैबाय गावबा गावनि औ
बेथ' सैथो नोंथां औ अब्ला ओ दोनथ'लायसै नामा नोंथां
औ औ दोनथ'लायसै दे औ औ दे दे औ औ